ओन्ना नोंथां। हेलौ हेल'
हेलौ नोंथां
ओ औ खोनादों दा नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो?
आं दायो नै फ्रियावनो जिरायना दं जेबो खामथ'वाखै
अ। होब्ला बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन। खो नोंथांङा दसे सम आंनो होनो हागोन ना?
हायो दा फ्रियैनो दंना। मानि सायाव मानि आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ आयदाया जाहैबाय जोंहा दावबायनायनि सायाव अ
अ ट्रेभेल
औ ट्रेभेल माने नोंथांङा औ नोंथाङा दासिमहालागै मा मा जायगायाव बेरायखो आरो बेरायनानै माबायदि मोनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आङो गिबियावनो मेघालयआव दावबायबाय। जोबोद मोजां मेघालयाबो जायगाया हाजोआव बेयाव इउनिभारसिटियाव थांदोंमोन बेयाव
अ।
सेलेब्रेट जारिमिननियाव थांदोंमोन जोबोर मोजां मोनदो।
औ। नोंथाङा ओरैनो
बेनि अनगायैबो भैरबकुन्दुआवबो बेरायहैदोंमोन बेहायबो जोबोर मोजां। हाजो बिफां लाइफां दैमा दैसा जिरि जिरि बोहैनाय।
औ।
बेरायथावना जायगा।
औ।
दा नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो?
आंथ' बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो मोजां मोजां जायगा नुयो बेरायनो लुबैबाय थायो। थानो लुबैयो।
औ।
माने बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो मिथिंगानि महर खौ नुनानै
औ औ। आरो नोंथां बेरायनायनि सायाव जे माखासे दानि दिनाव नुदों जे जोङो गोबां ससियेल मिडिया कन्टेन्ट क्रियेटारफोरखौ बेरायनायनि जोहैबो जोङो माखासे जोंनि रांखान्थिनि बेलायाव रां आरजिनायखौ नुदों जे नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानगोन?
दानि मुगायाव बेरायनानैबो गोबां खामायनो हायो जेरै कन्टेन्ट क्रियेटर जेरै ससियेल मिडियाआव जायगाफोरखौ आपलड खामनानै रां आरजिनो हायो बिदिनो दावबायनानै जायगाफोरखौ देखायनो हायो गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बिदि मानसिफोरखौबो दावबायनो थाखाय थुलुंगा मोनो। आरो गुबुन हादरनिफ्राय दावबायफैनाया फैनानै जोंनि डमेस्टिक कान्ट्रियाव माने रां आर्जिनो हायो आरोना
आतसा।
औ। बेनिफ्राय नोंथाङा दासिमहालागै बबे बबे स्टेटाव दावबायखो
आङो स्तेत बुंबा महाराषट्रआव बेरायबाय खेबसे।
औ औ।
महाराष्ट्रआ जोबोद मोजां
औ।
जोबोर इन्डासट्रिजों बुंफबनाय मोजां नुयो।
औ। नोंथाङा ओरैनो दावबायनो थांदोंमोन ना माबाफोर खामानिनि थाखाय थांदोंमोन नामा?
आङो बेयाव खामानिनि थाखाय थांदोंमोन महाराष्ट्रआव माने बेट्रिनि कम्पानियाव जोबोर मोजां साखोन सिखोन लामा सामायायावो मोजां बेराय थानो मोजां
औ।
अब्ला नोंथां जेनेबा जोङोथ' दावबायनायनि सायाव बुंबाय नोङो जेब्ला अब्ला नोंथाङा दासिमाव दावबायनाया हान्था मेलाया नों मा माजों दावबायखो जेनेबा माजों ट्रेन दङ जेनेबा उरां जाहाज गोजौनि बेफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो ना माजों मोनो।
आङो दा बरथमान ट्रेनजोंनो दावबायदों ट्रेन बास। बेफोरजों दावबायदों हबा आङो उरांजों दावबायनो हाथ'वाखै। बा दावबायनाय जायाखै आरोना।
औ।
बिदिनो गारि मथरजों दावबायबाय।
औ। दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
आं बुंनो माने गारि मथरनि बागैनो बुंनो हायो।
अ।
जेरै- दानि मुगाव गारि मथरा गोबां एग्रे बेग्रे जाजोब्बाय आबहावायाबो गब्रेङो।
औ।
आबहावाया गेब्रेंनायजों‌ नोंथां आबहावा गेब्रेंनायजों मिथिंगाखौ एसे
अ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायासैै।
औ।
नोंथाङा माब्लाबा जे हाजो एरियायाव दावबायफेरदोंना
औ दावबाय आङो हाजो एरियाायाव गोबां हाजो एरियायावबो दावबायबाय। जेरै बैरबखुन्द'आवबो बेरायबाय आरो बाव खुंग्रि हाजोआवबो गाख्लैबाय।
औ
जोबोद समायना जायगा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय। दैमा दैसा निजोम जायगा गोसोखौ बेफोराव बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो मिथिंगानि महरखौ नुनानै।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दावबायनायनि थाखाय माबाफोर प्लेनिं खालामना दं नामा दा सान्दि?
दासान्दिथ' दावबायनायनि प्लेनिं हामथ'वाखै खामगोन साननैसोनि उनाव दा खामथ'नाय जायाखै।
औ। नोंथाङा जेन दावबायनायनि सायाव रांखान्थिनि बागै मा बुंनो सानो?
दावबायनायनि रांखान्थियाव
औ
दावबायनायनि रांखान्थिनि बुङोब्ला जों दावबायनो थाखाय रांबो नांगौ जायो। आरो गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखाय जोङो बिजाब नांगौ जायो।
औ
बजों लोगोसे जायगाफोरखौबो नुयो नुनाया।
औ। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ जे गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे्रि जायगानिाव बेसेबां खरसा जायो आरो बेसेबां खस्थ' जायो बेखौ मिथिखागौ जानांगौ नोंथां। जे जोङो दावबायनायनि सायावबो माखासे गियान मोनो। नोंथाङा मिथिगौ ना? औ जोङो जे गुबुन दाबसे जायगानि दोरोङारि हजोंनि गाननाय जोमनाय थानाय राव हारिमु गासिखौबो जोङो नुनो हायो नङा होमबा नों नोंथां मोनसे गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैबा
नंगौ नंगौ नुनो मोनो नोंथां।
ओम
खाथिनिनि फिसा हादोर जेरै भुटान भुटानाव दावबायहैबायना नोंथाङा?
औ दावबायबाय नोंथां।
औ भुटाननि जे आबहावा गासैबो माने जोंथ' बिराद साफा आरोना नोंथां
औ नंगौ।
मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङाथ' औ।
भुटाना मोनसे साखोन सिखोन मोनसे जायगा बेयो जबोर मोजां मिथिंगानि महर बिफां लाइफां दैमा दैसाजों बुंफबनाय नायनो मोजां बेरायथावना जायगा दं दङ।
औ
फंबाय आंबो जबोर मोजां बियो गोबां मानसिफोराबो दावबायनो फैयो बेयाव बेरायनो फैयो नायनो फैयो।
औ
गोजोननाय मोनो
उम
मिथिंगानि महरखौ नुनानै
औ
मानसि गोबां मानसिफोराबो फैबाय थायो नायनो थाखाय माने समायना महरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो
दा अब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा दावबायनायनि फारसे?
दावबायनायनि फारसे बुंनो थांब्ला दावबायनायनि दावबायबा गोबां गियानबो मोनो जेरै मोनसे हादोर मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोआव दावबायबा जों गुबुन रायजोनि जेरै थानाय हारिमु गासिखौबो मिथिनो मोनो। बे जों जानाय लोंनाय कालसार
औ
रावखौबो मिथि मोनो बेनो बेजों लोगोसे गुबुन रायजोनि मिथिंगारि महर खौबो नुनो मोनो जों गोबां गियानबो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ
औ दा बिदिब्ला नोंथां जे दावबायनायनि सायाव बुंबाय नोङो अब्ला नोंथाङा फिउचाराव बबे बबे हादोराव दावबायनो सान्दों?
फिउचाराव आङो आमेरिकाफोराव दावबायनायनि गोसो दं।
अ
जेरै मनि आमेरिकानि कालसार नेसार गा खौ नायनो थाखाय लुबैयो बेनिखायनो दावबायनो गोसो जायो
औ
आमेरिकायाव गोबां गोबां जायगाफोर दङ
औ
खैकोदफ्राव बेरायनो लुबैयो बेखायनो दावबायनो थाखाय आं प्लेन खालामबाय फिउसाराव
औ दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा समावबो जाबाय बुंब्लाथ' गोबां बाथ्रा ओंखारो नङा होमबा दोनथ'लाय दिनि दा नोंथां
जागोन दे जोगोन नोंथां